हालौ
हेलौ औ खोनादों औ खोनादों एबांबो मोजां खोनायाखै ओ जाबाय दे ओं जाबाय
उम हेलौ खोनाबायना औ खोनाबाय औ दे जों दानो हाय बेस्थ समाव जोंनि बर'फ्रा मा मा आबाद खालामो आरो बे आबाद खालामनानै माबायदिहै न'खरखौ खुंलाङो जों बिनि सोमोन्दै जों सावरायनाय द से सम जोंहा जेब्ला बोथोर जायो खोनादों
औ औ
ओ जोंहा जेब्ला बोथोर जायो जेरैहाय आलु लाव बा बायदि बायदि फानलु बायदि बायदि बेफोरखौ गायनाय गायनाय जायो
औ
औ दा नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानदों नामा
ओ दायोथ' दैज्लां बोथोर अखा अखानि अखानि सम दायो खेथिखौ जोंनि बर' जोंनि जायगायावहाय आ आ आलुफोरखौथ' गायथ'नाय जाला दायो गिसिखाय दायो मा मा जायो होनोब्ला मैथा लेस्रा बिदि बेफोरो जायो आरो दायो आरो गोबां जोङो माइ माइ गायो
माइ गायो
माइआबो गुबुन गुबुन गुबुन गुबुन रोखोमनि
गुबुन गुबुन गुबुन दङ जेरै मुनि मास गुरि
औ औ
औ औ नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे मिथियो नामा माइ माइनि माइखौ माबोरै औ औ मबे मबे माइआ बांसिन प्रडाक्टफोर होयो जोंनियावथ' फ्राय मासुरि मुनि बेफोरखौनो गायनाय जायो‌‌। बांसिनै औ जेब्ला ओ गोलोम बोथोर जायो अखानि बोथोर जायो अब्ला ओ बेखौ दुब्लियाव ओ गोथिया फो फोनानै आरो बिनि उनाव गोथिया जेब्ला जायो गोथियानि उनाव बिखो फुनानै उनाव बिखो गायनाय जायो। माइ फुथ' दा बै दै जिखौ बुंलांदों आबाद आबाद खालामनायाव ओ खिथि खालामबा जेब जेरै आलु लाव फानलु बायदिसिना नङासै बिफोरो बि बिफोरो जेब्ला उम ओ बोथोरा जायो जेब्लास समा जायो बिफोरखौ खि थि खालामनाय जायो न'खर खुंलांनाय औ
औ हेलौ
हालौ
औ खोनादों खोनादों। दा बियो गोबां समावनो हेल्प खालामो आरो जोंनि ओ न'खरफोरखो नायदिननायाव जोंनि न'खर खुंलांनायाव बे खेथि खालामनायफोरा जोंनि बर' समाज आव गोबां हेफाजाब खालामो।
औ नोंगौ नंगौ नंगौ।
नोंथाङा माबाफोर बुंगोन खेथि खामनायनि सोमोन्दै
आ
औ
दिजि खुनुबा बिनि फारसे एसे न'खो होनब्ला माय नुबा मैगं मैगंथा खोनायाखै हेलौ
हेल'
खोनाबाय खोनाबाय दे हेलौ रजनि ह
नि बे बे आबाद खालामनायाथ' जोंनि आजै आजौफोरनि जुगनिफ्रायनो फै-फैखानायखा नङा होमबा हालौ खोनादोंना